थां खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन बेलासिनि गाम गाहाम हामलाय बावहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय
होमबा जों दिनै बरफ्रा माबायदि ना हमो बेनि बागै सावरायनोसै ना नोंथां मा मा आदब खायदा बाहायनानै जों बर'फ्रा ना हमना ना हमनानै जायो बिनि सोमोन्दै ना ओ गिबियावनो नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा जों बर'फ्रा माबायदि रोखोमै ना हमनानै जायो
ओ ओम जोंथ' गामियाव थानानै नुनाय हिसाबै बर' फ्रा गुबैयै बिदिनो नाफोरखौथ' हमखायो माने गोदोनिफ्रायनो बर'हा मैहा नाहा बेबायदिनो थांनानै गावसोरनो हमनानै
दा गामि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' ना हमनाय बुंङोब्ला माने जायफ्रा बिदिनो दैमा दैसाफोर खाथि दङ बेफोरावबो गोबां हमो हौवाफोराबो हमो हिनजाव फोराबो हमो आरो गोबां जोंनि देरबोनाय गथ' गथ'फ्राबो बिदि ना हमनाय मानाय होनबाथाय गोबां माने खुसि जायो आरो मोजां मोनो आरो बिदिनो बिसोरबो हमो आरो बेजोंनो लासैनो सोलोंलांनाय जायो। दा गुबैयै ना हमनाय होनोबा जों हिनजावफोरनिखौ रायलायग्रोयोबा जोंनि बर' हिनजावफ्राथ' गुबैयै ना हमनायाव थारैनो जोबोर माने मुंदांखायानो दा बिसोरो माने ओ जेखाइफोरजों गुरनानै नाखौ हमनाय जायो दैस साफ्राव नङाबा दैमानि जिंफ्राव बिदिनो हमो । दा गुबैयै माने ना हमग्रा होनोबाथ' हिनजावफोरखौनो जों बांसिन रायलायनांगोन नङा होमबा दा बिसोरनो औ ना हमनो थाखाय गुबैयै माने हिनजावफोरनोबा जेखाइखौ नांगोन आरो बेजों लोगोसे खबाइखौ नांगोन बेजोंनो बिसोरो नाफोरखौ गुरो आरो गोबां जायगाफोराव नुनो मोनो माने ओ बान्दोफोर थेनानै नङाबा अबेबा दैसाफ्रा जुदि दालाय गावस्रालायनाय दङोबा माने बेफोरखौबो थेनानै ना हमनाय नुयो आरो जोंनिथिं आरो बिदिनो बेसोमोनहा दैखौ गुबुन दाबसे लामाथिं दानगार हरनानै दानगार जानाय लामा दंबा बिदिनो ससे ससे बेबायदिनो थेनानै नाफोरखौ हमनाय नुयो आरो जोंनि दैलाम फ्राव जोंहा एसे गामि नालाय दैलामफ्राव बिदि हमनाय ना आरो जेला बे दैया एसे खम जागोन ना माने जे जायगानिफ्राय थेदों अबेसिम दानगारगोन बिनि आफाङाव माने मुसारिफोर साथेनानै दोननाय जायो आरो जेन' नाया दै राननानै नामायलाङोबा आफांनि माने उननि सानानै दोननाय मुसारियाव नांबाय आरो गोजौआव दावखोनायखौ बिदिनो दै रानबा हमनाय जों नुयो आरो जोङो मालाबा मालाबा हमहैफानाय जायो नालाय दा बिदिनो माने बे नाखौ गोरलैयैनो माने एसे गोरलै आदबजों हमनो हास्थायदोंबा माने जोंहा मोनसे ओ फिफां गय बारिफ्राव नङाबा बारिफ्रावनो रज'लाबायनानै थायोना जायखौ बिसंगालि होनो बिसखुथिबो होननानै बुङो । औ बेफोरखौ एसे बाहायनाय जायो आरो ओ माने बिनि माने बेखौ दैयाव सोमनानै गाफ्लेनानै होनाय जायो बा माने बिराद मोनसे आलौनाय सिखारो नालाय दैयाव दा माने बिनि गिलिनाय माबाखौ जुदि नोङो रस रोसिखौ नोङा होमबा आखाइफोरजों दांनानै मोखांफ्राव दाङोबा नोंनि मोखांफ्राबो एकदम आलौजोबगोन आरो बिदि बेहा मोनसे औ गोहो दङ बेखायनो जेब्ला दैया फिसा जायो अब्ला बेखौ खौ गाफ्लेनानै दैयाव होबाथाय नाफ्रा बिदिनो गोरलैयैनो हमजायो आरो माने आदा मरा जानानै नंङाबा खायसे नाफोराथ' थैथारनायबो जायो आरो नों थां बि जोंनि जायगायाव नुदों आरो दा हिनजावफ्राथ' बिदि रोखोमै हमबाय बिदिनो गोबां गोबां नाफोर मोनो जों बिथिं माने फिसा फिसा दैफोरखौ थेनानै गुबुन लामाथिं दानगारनानै बिदिनो बे थेखनाय नाफोरखौ हमो आरो आरो हौवाफोरा हमो होननानै बुंङोंब्लाथ' हौवाफोरा गुबैयै नाखौ बांसिनै जे सारनायजों हमो नंङा होमबा जोंहा बर'फ्राथ' गोबां जे सारग्राफोरबो दंङो जे बेफोर सारनानै हमो। आरो बेजों लोगोसे मा हमो बिसोरो माने फासिजाल बिदिबो दङना मोनसे बेखौ ओ माने दैनि बथलफोरखौ फारसेथिं खानानै माने हगारनानै बेखौ आफांजों थाबाय लांनानै बोलांबाय था थानाय जायो आरो बेयावनो नाफ्रा नाङो आरो बिदिबो हमो। आरो एसे गिदिर दै थेनो होनबाथाय जों हौवा मानसिफ्राबो लोगो लायो आरोखि माने हिनजाव मानसिफ्राथ' गिदिर दैखौ थेनो हाया नालाय बिदिनो गोबां जोंनिथिंथ' माने माखासे गोबां गिदिर गिदिर दैखौबो थेनानै माने गोरलैयो नों आखाइफोरजों बा नोङो थेनो हायाबा जि सि बिफोर ओ ज' लोगो लालाय लायनानै जि सि बि गंसे लालायलायनानै थेनानैबो हमनाय नुयो आरो नोंथां जोंनिथिं दा गोबां ना मोनो बिदियावहाय दा बिदिनो आरो बर'फोरा ना हमनाया आरो। बेथ' बे दैसा दैमानि थांबाय दा जोंनि दुब्लिफोरावबो नाफ्राथ' दैलां दा बोथोरना गोबां दुब्लिफोरावबो दंग'फोरनि दैफोरजों नाखौ फैयो दंग' आफफांफोराव बिदि बिदिनो खखाफोर जोंहा खखा हेबोना औवानि बेफोरखौ सायो नङाबा बुरुंफोर सायो दै रानबाय एसे ना दावखोनाय बे गुरुं सेन जाय बेखौ होनो बेजोंबो जोङो सानानै नाखौ जायो ना बिदिनो जायो आरो जोङो दा दुब्लिफोरावबो मोनो आरो नङाबा अबेबा न' खाथिनि बिदिनो गरखाय बिल फोर बिदि हाखर जानानै थानाय बेफोराव दैलांजों दैलां समाव माने दैजों बुंसावनानै थानाय बेफोरावथ' दा थाफैयोना समाव। दा जेला दैया रानगोन अब्ला बिफोरखौबो माने ओ सारनानैे थेखननानै सार नानै बेनिफ्रायबो नाफोरखौ गोबां गोबां हमनायखौ जोंनिथिं नुयो आरो नोंथां। दा बिदि रोखोमैनो नाफोरखौ हमो आरो औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय नों
औ ओ जेरै औ आंबो फोरमायनोसै होनबा नोंथां। नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनिथिंजायबो बिबदिनो जेरै आइजो माहारिफ्रा जेरै जे जेखाइ खबाय जेरै जेखाइ होनोबा जोंहा औवाजों बानायनाय मोनसे आइजें बे जोंनि बर'फ्रा बेखौ गावनो आखाइजों बानायनानै जेरै ना हमनायफ्राव बाहायो आरो बेजों लोगोसे ना थानो थाखाय मोनसे खबाय बाहायो जेरै बेखौ खबाइआबो जेरै हौवाफ्राबो मोनसे रोखोमनि खबाइ लायो आरो आइजोफ्राबो मोननै रोखोमनि दं । खबाया गोलाव आरो गुसुं जों बेखौ गुसुंखौ बांसिन ह लायो आरो गोलावखौ बांसिन हिनजावफ्राव लायो जेरै जों बेखौ औवाजोंनो मोननाय जाजोबा आरो थिग बिदिनो जोङो। आइजो माहारिफोर ना हमनाय बुङोबो बिदिनो जेखाइजों जोङो नाखौ गुरो दुब्लिफ्राव जेरै माखासे दिमोललिफ्राव बिदिनो जाम्फैनि जिंफ्राव हाग्राफ्राव जेरै गुरहैयो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा आइजो माहारि बिदि अबेबा हाखर फिसा बिदिनो दै दबा थानाय दंबा जों बेखौ आरामसे सारनानैबो जों जों ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङानो दहाय बुंखानाय बायदि जेरै माखासे बिसंगालिफोरजों जेरै हाग्रानि मोननाय बिफांफोरजों जेरै गांसोफोरजों जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो। जेरै गाग्लिनानै जेरै बिसोरखौ गाग्लिनानै बिनि रसजों नाफ्रा जेरै बिसोरनि मेगनफोरा नुवा जायो होमबा जों नाफोरखौ गोरलैयै हायो मोननो हायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो गोबां दंबावो जेरै ओ हौवाफोरखौ बुङोबा जोङो जेरै जे नोंथांआबो दहाय फोरमाय खानाय बायदि जे आरो फासि जाल आरो बेजों लोगोसे जेरै जोङो मोनाफ्राव जोङो जेरै थुुबजा लानानै जों नाफोरखौ नायगिरो टर्स लानानै जेरै ओ बेयावनो जों आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो जेरै मोब्लिबनि गेजेरजों दाहारजों जोङो नाफोरखौ ओ बुथारनानै जोङो सट होनानै जोङो नाखौ हमनाय नुनो मोनो। आरो बिदिनो माखासे गोबां आयदायाव फायदाजों जोङो जेरै बबावबा नाफोरनो आदार होनानै जोङो बेखौ उनाव नाफोरखौ जाफैानै जेरै अफ्रिनि आदार होनानै अन्थाइ जाबनानै जोङो नाफोरखौ हमनायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बेखौ जोङो ओ अन्थाइ जाबनानै जोङो जेब्ला अन्थाइाव जाबनानै जोङो बिनि सिङाव आदार दोंगोन ना अब्ला बिनि उनाव जोङो फासिखौ सायख'नानै जों अन्थाइखौ बोखारबा बे आदबजों खौ हमनाय नुनो मोन ज बर'फोरा आरो बिदिनो जोङो मसे सिखा ए लानानै जों दान्नायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना नाफोरखौ आरो बिदिनो जों खदालफोरजों जेरै जों जावनानै जों बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जों जों खुसिया जावनाय जों खदाल खुसियाफोरखौ खदाल जों जाव आरो जोंनिथिं एमबुफोरखौबो जों एमबुफोरखौबो जों खदाल जों जावो आरोखि बिदिनो आरो दुब्लि आव जों जेरै खख्ला खखा सेनफोरजों जोङो नाफोरखौ हमो जेरै खखा सेन होनना बुङोब्ला बेफोर मोनसे औवाजोंनो बानाय ओ बानायजानाय मोनसे आगजु जेरै जों बेखौ बर'फ्रा गावनो आखाइजों बानायबोदों जेरै ओ खाथि फिसा फिसा सैनानै जों औवाखौ आरामसे दुुं ज ओरै गोलाव महरनि खालामनानै जों सिगां जों गुवार आरो उनजों फिसा खालामनानै जों बेखौ जाहाथे थे सायो आरो बिदिनो खखायाबो मोननै रोखोमनि थायो जेरै दै गिदिराव साग्रा ख'खा आरो फिसायाव साग्रा ख'खा बिनाय जों दुब्लिफ्राव जों फिसाखौ साबाय आरो सेन होननानै बुङोब्ला सेनाव मोनसे औवाजों बानायनाय जों बर'फोरनि मोनसे ना हमग्रा आइजें बेबो जेरै जों बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय ज जायो बेहाबो बिदिनो सेनाबो गोलावबो बानायो आरो सोरबा थुमफ्रुबो बानायो बेबायदिनो बे सिङाव नाया हाबबाथाय ंखारोनो रोङा आरो बे जै जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बाहायनानै हमनाय जेरै जालफोरजोंबो जेरै माखासे मुसारिफोर लानानैबो जेरै जों खोस्लिफानाफोरखौ जों बेंख'नानै हाग्राफोरखौ बेंख'नानै जोङो बिनि हाग्राफोरखौ थिखांनानै जों उनाव नाफोरखौ ओ दिहुनो आरो बेबायदिनो ओ जों गोबां जेरै जों दैमा गिदिरफ्राव बुङोबा जेरै जों दैमा गिदिरनिफ्राय ओरै फारनायजोंबो एसे एसे अन्थाइजाबनानै जोङो औवाजों मोनसे बोरमा आथिं खालामलनानै जोङो जेरै खखा सायो आरो नोंथां ना खखा सानानै जों ना फोरफोरखौ हमो आरो बिदिनो जि सारनानै हमगोन मोनाफ्रावबो आरो फासि फासि फासिजोंबो जों हमगोन जेरै नोंथाङ दह बुंनांनाय बायदि जेरै बथल खालायनानै हगार हरो दा नोंथां ओमफ्राय जों मोनाफ्राव जेब्ला जों मोना जायोोना जेरै जों अबावबा बिलो बिलोथुरदेरनि दैसा फिसा फिसा बिदिनो जरनाफ्राव जेरै दुब्लिफ्रावथ' आथिालाव जों गोबां बिदि रोखोमनि हमनाय नुनो मोन जेरै खांख्राइ हम हमैनायाव जोङो जेरै थुबजा लांफायो जेरै खुसिया हमैनायफ्राव बामियो जेरै ना मोनायाव ना दानहयोना बेफोराव जों थुुबियाखौ बानायो होनबा जों साथा आथिंजों बानायो जों आरो सुलिफोरजों जों खुसियाफोरखौ हमनाय नुयो जेरै सुलिया जाहैबाय रडजों बा बानायनाय मोनसे आगजु ओ बेखौ जोङो आखाइ माखासे बिनि देन्थाफ्रा औवानि जायो थेवबो जों बेखौ ओ नाफोरखौ जोङो खुसियाखौ जोङो जेब्ला हा गुरै गुरै जों खुसिया थाथाव जायगायाव जों बेखौ सुनानै हमनाय जायो आरोना ओ आरो बेबायदिनो मोनाफ्रावबो जों जेरै मोनायाव थुगजाखौ माजों बानाय होबाय साथा आथिंजों बानायबाय थुगजाखौ आरो बिदिनो जों बर'फ्रा बि गोबां आदब खायदा बाहायनानै जेरै माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै बिफां लाइफांफोरखौ देग्लिलाबायनानैबो जों ओ नाखौ हमनाय जायो आरो बिदिनो ओ गोबां आदब खायदा बाहायनानै।
औ।
होमबाथ' नोंथां जों दिनैनि बे नाखौ माबोरै हमो होननाय सान सावरायनाया होमबा एसेनोसै ना मा होनो नोंथां। औ नोंथांमोननि ओनसोलजों माबायदि रोखोमै नाखौ हमनाय जायो आं मिथिबाय आरो नोंथाङाबो आंनिफ्राय माखासेखौ मिथि बाय जानांगौना नोंथां। औ औ औ औ दे नोंथां होनबा उनाव सै।
औ गोजानथोंसै।
औ।